हेलौ।
हेलौ।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
उम अब्ला जों दायो मा टपिक लाबा मोजां जागोन?
अ जोङो दा उम आबाद मावनायनि सायावनो सुंदयै सावरायनोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां। अब्ला नोंथांङानो एसे फोरमायना होदो।
अ जागोन दे। उम आबादाथ' जोंनि गाहाय मोनसे माबा उम मा होनगोन बेखौ उम जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा लामा। उम गोदो गोदायनिफ्रायनो उम जोङो आबादखौनो गाहाय होननानै आबादखौनो जोङो माने ओ माइनाव होननानै जों माने माइखौ माइनाव होननानै जोङो आबाद खौनो मावदों। बेफोर आबाद मावनाय दानि
बेलायाव जोङो माइ आ बादखौनो बांसिन मावनाय जायो दे होनबा लाय उम माइ आबादखौ जोङो मावनो थाखाय बेबायदिनो ओ सिगांनो जोङो माने माइज्लिखौ जोङो माने थायरानाय मोजां गोग्गो माइ खौ मोजाङै फोराननानै माने जिस्रि गिजि बा गामसा गिजि बिदिनो जिस्रि गिजि फोराव माने बस्था बायदि खालामनानै बेखौ माने मोजाङै सोना दोननानै बाख्रियाव दोननाय जायोमोन आरो बेनिफ्राय बे माइखौ मावनो थाखाय बिदिनो ओम खोथिया फोनो थाखाय खोथियाथ' फोनांगोन नालाय गिबियाव खोथिया फोनो थाखाय जोङो खौ हालेवनानै लागोरनाय जायो ओ बेनि उनाव जोङो बे जेब्ला सम जायो खोथिया फोनायनि समा जायो अब्ला जोङो बे बाख्रि ख्रियाव दोननाय माइखौ माइस्लिखौहाय दिहुननानै ओ सान्दुुंआव एसे माने नांगौ जखा माने फोरानस्रोनानै बेखौ बस्थाफोराव सोनानै माने अबेबा फुख्रिफोराव ओ दैमाफोराव माने ओ हरनै हरथामसो दोननाय जायो आरो दैयाव ओमफाय बेनि उनाव बेखौ हरनै हरथामसो जायोब्लाथाय बो खांनानै बोरियाव दोनो सानसेफोर दोनो माने दैसरद होनो थाखाय दोनो इनि उनाव जोङो बेखौ माबानाय जायो आरो जेनेबा एसे बिदुं मोननाय एसे ओ हासिंनिफ्रायबो जेनेबा गरम जानानै बिदुं मोननाय बा बा बाहेरनिफ्रायबो माने मोजां माने गाजाया बेरनो हानाय थासारियाव माने मोजां जायगाफ्राव बेखौ थालिर बिलाइ नङा खाथ्रि बिलाइफोरजों खोबनानै दोननाय जायो आरो इनिफ्राय गाजाया जेब्ला इसे इसे बेरोना बे बिदि जायोब्लाथाय माने जों बेखौ एसेनोय फेनला फेनला होस्रोन दोननांगौ आरो बेनि उनाव गाजा बेरोब्लाथाय बेखौ माने जोंनि ओ खोथिया फोनो थाखाय हालेवखानाय जायगायाव ओ माने फोहैनाय जायो आरो बेबायदिनो माइ आबादखौ जोंहा नोंथाङा माइ आबादखौ मोन गोदो मोनबैसे मावोमोन होननानै मिथियो नामा?
आंथ' बेफोरनि सोमोन्दै एसां गियान गैया आंहा ए नोंथाङानो मोनथियोबा फोरमायना होदो
अ बेखौथ' जों गोदो माइ आबादखौ ओ बेबादिनो मोनथाम रोखोमै मावनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो ओ जेरैबायदि आसु माइ ओ माइसालि माइ आरो बावा माइ ओ आसु माइखौ जोङो बेबायदिनो माने जोंनि आंखालखौ ओ सुफुंनो थाखाय मावनाय जायोमोन ओ जेरैबायदि जोंहा बेखौ फागुन ओ माग फागुन सैथ बेफोरबायदिनिफ्राय ओ जेरै बै जेत आसारसिम मावनाय जायोमोन आरो बे आसु माइखौ बेनि उनाव जोङो माइसालि माइ माइसालि माइयाथ' जोंनि आंगो बे माइखौनो जोङो गोदो माइनावबो लायोमोन आरो ओमफ्राय बावा माइखौ जोङो बांसिनै ओ दैब'ब' माने जेराव दै थायो बेफोरदि दलहा जायगायाव गायनाय जायो आरो नाथाय बेफोरो दिनै गोमालांनायखौ जों नुनो मोन्दों ओ गोदान गोदान माइफोर गायनाय गुबुन गुबुन मुंजों ओ माइफोर जोङो मोनबो मोनो आरो बेफोरबायदिखौसो आथिखालाव माने ओ गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बांसिन नोंथांनि जायगायाव ओ माइ गायनाय माइ आबादखौ माबायदि मावो सुंद'यै फोरमायब्ला गाहाम जागोन आरो माइ आबाद मावनायखौ
आंथ' गामिया ओं आंथ' गामियावहाय थाया जाहैबाय नालाय आंथ' सोहोरावसो थायो बेखाय आं एसां मिन थिया आरोना बिनि बागै
अ औ जागोन दे
ओ ओमफ्राय नोंथाङा मि थियो नामा जे ओ मा मा माइ नि जाद थायो
औ माइयाथ' ओ माइनि मुङा ना
औ-औ
माइनि मुङाथ' आथिखालाव जोङो गोबां गोदान गोदान दोननायखौ नुनो मोनो ओ जेरैबायदि ओ आइजं ओमफ्राय बेबायदिनो रन्जना नि रन्जन
औ
खायसे खायसे जायगायाव आरो आरो खायसे जायगायाव आं खोनानो मोन्दों जंग' मंगु ना मा माइबो बेखौबो आं खोनानो मोनदों आरो। जों बेफोर मिथिना मोनोरे
उम ओमफ्राय नोंथांमोननि गामियावहाय मा माइखौ बांसिन मावनाय जायो?
जोंनि गामियावथ' बिदिनो गावबागाव माने गावब गावनि जायहा जायखौ माने माइखौ ओ मोजां मोनो माने सोरहाबा जानो मोजां मोननायजों ओ खोथा थायो। आरो सोरहाबा माने ओ दैैया जेनेबा बोसोरा आबुंल' जानो थाखाय बोसोरा माइआ जाहाथे गिदिङो बोसोरसेनि थाखाय बेनि थाखाय बेबायदि आइ आइ नायनानैबो माने ओ हाबाखौ ओ माइखौ माने माबानाय जायो आरो सायख'नानै गायनाय जायो आरो। गावबा गाव माइनि माबाखौ
बिदिब्ला नोंथांनि न खरावहाय मा माइखौ बांसिन गायनाय जायो?
औ जोंनि न'खरावथ' बिदिनो ओ रनजितफोरखौनो बांसिनै गायनाय जायो आरो।
अ
आबाद मावनायखौनो औ
ओमफ्राय माइब्रा माइखौलाय गायनाय जायो ना जाया?
माइब्राखौथ' ओ बांसिनानो गोदो बैसागो मागो फोरबोफोराव जानो थाखाय बयहाबो एसे एसे बांद्राय नङाब्लाबो गोबां नङाब्लाबो एसे एनैखौ गायनानै लानाय जायोमोन आरो। उम नाथाय आथिखालाव बे खौ बांद्राय गायनाय जाया बेनि थाखायनो माने जोंहाबो बेखौ माने गायनाय जाना आरो दा। माने फोरबोफोर फोयोब्लाथाय जोंहा माने गुबुननिफ्राय बायनानैसो लाबोनाय जायो आरो। आरो बिनि सायाव माखासे ओ जाहोनफोरबो थायोना गायनिजों माखासे माने बेयाव बेवहाय माने रायज्लायजाथावि जाहोनफोरबो दं आरो औ
औ
नोंथाङा माइ आबाद मावनायखौ मा होननानै सानो माने जोङो दा लाखिनांगौ ना माने लाखिनाङा माने आबादखौ मावबाय थानांगौ ना मावबाय थानाङा होननानै नोंथाङा सानो
बुंनो थाङोब्लाथ' आथिखालावहाय बे माइ माइ आबादानो बर'फोरनि थाखाय मोनसे गावनि जिउखौ खुंनायनि मोनसे लामा
औ नंगौ
जे माखासे सुबुंफ्रा उ माइ माइखौ फाननानैनो गावनि जिउखौ खुङो
औ
दा बेखौ नायोब्लाथ' बे आबाद खालामनाया माने मोजां जाहैबाय आरो ना
औ औ औ
औ
माइ आबाद मावनाया ओ माइ आबाद मावनायाथ' जोंनि मोनसे दोरों नालाय ओ माइखौ गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा माने माइ आबादखौनो बांसिनै जेराव जायहा माइ बाख्रिया गंनै गंथाम दं बेफोरबायदिखौ जोङो माहाजोन होननानै सानोमोन आरो गोदोनि बांसिन मानसियानो आबाद मावनानैसो जाखायोमोन नालाय माहाजोनबाबो जेरैबायदि दाहोना रुवा थि लानानै ग्रोम ग्रोम माइ गायनाय बेबायदिनो माइ गायनायाव जोंहा माखासे खौसेथियाबो जोंनिया समाजनि खौसेथियाबो नुजाथियोमोन जेरैबायदि जों बुंनो हायो नांगोल जांख्रा जानायावबो जोंहा माखासे खौसेथि बे नांगोल जांख्रायाव जोंहा जेरैबायदि गावबा गावनि जाय न'खरजों जायहा माने मोजां सोमोन्दो थायो बेबायदि न'खरनिखौ माने माइ गायनायनि जोब जोबथा सानखालि लिंलायनानै माइखौ जयै माइ गायनाय जायो जेराव जोंहा जोबथारनायाव हाल जांख्रा उम मानियो। हाब्रु फुनलायनाय जायो बेवहाय माखासे जोङो जानाय लोंनाय जायो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि खौसे नुजासादो आरो। नों नोंथाङा नोंथांना नांगोल जाख्रा जानाय नेमखौ नुफेरबाय नामा?
आंथ' बे नेमखौ नुफेराखै।
औ औ खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा?
खोनानायालाय खोनादों।
औ औ।
जोबथायाव जायो नामाथाय बेखौ?
औ औ माइ गायनायनि सानखौनो जोङो हाल जांख्रा होननानै मिथिनाय जायो आरो। जेराव जोंहा ओ बिदिनो जौ, बेदर ओमफ्राय बेबायदिनो जौ, बेदर जायो लोङो हाब्रु फुनलायो। न'खरनि बिगोमाखौबो हाब्रु फोनलायो आरो बेबायदिनो हैखालिनो जोंहा लावखार माने दाहोनाफ्राबो नांगोल जुंगालफोरखौ मोजाङै सुस्रांनानै माने न'नि बाख्रि माबायाव बाख्रि आगायाव जोंना दोनग्रा थाखायो ना बेवहाय दोनफैनाय जायोमोन आरो थिखोनानै।
अह। उम। ओमफ्राय बे माइनि अनगायै आरो मा मा खेथिफोर मावो बर'फोरा?
औ माइनि अनगायैबो बर'फोरा बेबायदिनो फाथो ओ फाथो, सिबिं, सबाय बेफोरफोरखौ मावनाय जायो आरो बेबायदिनो माखासे मैगं थाइगं जानो थाखाय मैगं थाइगं बेफोरखौबो मावनाय जायो। आरो बेबायदिनो माखासे फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो आथिखालाव। बेबायदिनो जोङो गोबां आबाद खालामनायखौबो जों आथिखालाव नुनो मोनसै।
औ नंगौ। अब्लाथ' जोङो बे जोंनि बे दा सावरायनायखौ फोजोबथ'ब्ला जासिगोन नामाथाय नोंथां?
औ दे नोंथां।
औ। दे होमबालाय ना नोंथां?